खोनादोंना?
औ खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
आंथ नै दा ओरैनो जिरनानै दं आरो ना नोंथां।
ओंखाम जाखांबायना नोंथाङा।
औ जाखांबाय नोंथां।
औ खोनादों।
ओमफ्राय नोंथाङा लाय जाखांबाय।
औ जोंहाबो जा जाखांबाय।
मा ओंख्रि जाखो?
जोंना माबासोमोन ओ सबायाइजों दाउसो संदोंमोन जोंहा न नि दाउखौ बुथारदोंमोन नालाय।
औ।
औ नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रियाथ जोंना माबासोमोन आरो अनलाजों दाउसोमोन नोंथां।
अ ओमफ्राय माने नोंथाङा दायो फ्रि दंबा आं मोनसे टपिक लानानैसो नोंथांजों सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो।
औ सार ना सावरायनो हागोन नोंथां।
जोङो माने दानि जुगावहाय कारेनफोरखौ बा लाइटफोरखौहाय माने मा मायाव जों बांसिन बाहायनाय बायदि नुयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नुगोन नोंथां औ फोरमायनो हागोन नोंथां जोङोथ' बिदिनो कारेन्टफोरनि गेजेरजों बिदिनो गोबां आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै जोंहा बिदिनो होननो थाङोब्ला बिदिनो गोदोनि दिनावहाय जोंहा मा होनदों कारेन्ट फोरखौ जोङो नुनो मोनामोन।
औ।
मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि दिनावहाय मा होनो कारेेनटफोर गै गैयैनि जाउनावनो सोलों फिथाय गैयि नि जाउनावनो मा होनदों जों कारेन्टफोरखौ नुनो मोनामोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
जाया नाथाय दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां मा होनदों- कारेन्ट फोरनि आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनसै जेरै होननो थाङोब्ला लाइट फोरफोरखौनो होन लाइटफोरखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनसै बा दानि समाव जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
औ मानोना जोंहा मा होनो गोदोहाय सोलोंथाइ गैयिनि जाउनाव बैफोरबायाददि कारेन्ट आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन बा जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों दानि बायदि जोङो मा होनो इलेकट्रिक मा होनो ओ-गारि मथर बा बिदिनो स्कुटिफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन आर ना नोंथां।
औ नंगौ
जोंहा नाथाय बिदिनो कारेन्टफोरजोंनो जोंहा बिदिनो गोबां आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जेरै होनोब्ला गारि मथरनिफ्राय लानानै खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेल' नोंथां हेलौ जोंहा बिदिनो गोबां गारि मथरफोरखौ जोङो नुनो मोनो दानजाबाय गोथै साइस एफ्फा मोजां लारायजाबाय ओमफाय मानोथो